हेलौ खोनाबाय
औ जाबाय औ आंना थास्कआ कमप्लिट जाजोबबाय कारियाना
मानि बारै रायलायनो
आं मोनथिया थ'
थिन घन्टा जाबानो जायो होनो
नंगौ ना नङा जाखो थिन घन्टाया थिन घन्टायाव मा खामनो फै साननांगौ जाखो बेवलाय
नरमेल रायलायग्रा बादि रायलायलै नरमेल रायलायग्रा बायदि रायलाय होनबानो मारै मारै
कलनिफ्राय बेक खालाम जायो होनदो लां
कलनिफ्राय बेक खालाम जायो माने
अखासो हागासिनो नै देनजारलै
अखा हाबाबो जायो बोथोरा एसे माबा जाबायना बोथोरा खोमसि खोमसि जाबाय बोथोरा खोमसि खोमसि जाबाय एसे
औ अखा हागासिनोखा एसे एसे दसेनो
अखा हां अखा हां हां जाबाय जानायाथ' ओमफ्रायो माबाबो फैलाबायनो हागौ बारहुंखाफोरबो गद गैया
दिनै मोनायाव बांग्रि मावनायखौ मिथियाखै
आय' फाग्ला जालाबोदां न'खौय न'खौ बाय बायजोब बायसिगोन बायदि मोनलाजोब्बायमोन आं
आंलायमा जोंनाथ' दामफार दामफारसो मानखौ लांबाय सानलाय मावोमोन नालाय गोजौ गाहायाव नोंथ' बिसिना मानसि सोमावनाय बायदि मावजोबदों फाग्लासो
थोस एबार हले गोगोम जादोंलैना
सय सयआव सेभेन पयन्ट बेसेबांबा माबादोंदां
स्पिडा नायनो हायामोन नों नेटा नेटा बेसिबां स्पिड मोनथाय बांग्रिनि स्पिडा
सेभेन पइन बेसेबांबा मोनलै फैखादों आंनाव खेथिनसे एलार्म माबा एलार्म फैखादों
एलार्ट फैखादों टस गोगोमलै
मोनथिया जोंनियावल' फैनौ जोंनो हाया
नङाब्रा क'क्राझारावल' फैदों दां दाथ' जस्रायावबो खोनानांसिगौमोन ना दा
दस्रायावबो जादोंब्रा जोंथिं जायाखै
दस्रा जायगायाव दस्रा खान्थिखौ मावदोंबा बाय बायलाजो
दस्रा कान्ट्रिनाथ' जाबाथाय जाबाय गोगोम जायो बायलाजोबो फाग्लासो
थाइगं मिनारेल्स आरो भिटामिन थायो
भिजिटेबोल्स दोननानै मैगं थाइगं
देनजार जामबा बिमा बिमा अफिसनिफ्राय फैयोब्ला ना लाबोफादे
हाथायनिफ्राय ना लाबोफादे हाथायनिफ्राय ना लाबोफादोसो दा हाथायनिफ्राय ना लाबोफादेसो
बैथ बावदों
बेग होनानैबो रायलाय जायो नामा जिरि
औ
औ होमबालाय न'खराव दा बोरै बोरै सोलिगासिनो
न'खरा मोजां सोलियाखै गाज्रि सोलिदों बिराद दुखुथिया जोङो
गासिबो गासिबो मोजाङै दंजोबो दा बेमार आजारफोर जायाखै दा?
बेमार दङ बिरादनो जोंनिया हामाना उफाय गैया
बेनोथ' जारलाया मानसि नाव बेमारा थाथारो मानसि हिसाबै
दानिबोनो
मानसि हिसाबै जालु जालायानो जोबा मा होनो संसाराव औ
गासिबो असान्ति नाथाय नों बेखौ नोंसो गावबागाव बानायनानै लानांगौ कि नों मारैहाय खुसि थानो हागोन हेपि लाइफ बोरैहाय माबानो हागोन। बिनि खायनोथ फैसा खामायनांगौ गोगोम जा हायो मिथिबाय? फैसा खामायनांगौ जा हायो ओंखायनो।
उ नोंनो फैसा खामायनायनि कारिया एपआव हाबगासिनो दङ
जोंना टासकआ कमप्लिट जाबाय माखासे आरो पास जाबायबो । फेकेसन फैबाय इउ गेट मर टेक्स होनदों ओमफ्रायो दाबो फैया मारै जाखो रिप्रेजेन्ट खालामगासिनो दाबो फैया
फैगोन बे पास मिनिट जाबाय
पास मिनिट जाबाय दा मोनाबिलियाव मिथिं जागोन।
उ
र' फाग्ला
दासो पास मिनिट
जिरि
मा
जोंना पार्टिया बोरे जाखो कक्रझ- क'क्राझ जानथा पार्टिया
दाख्लै दिल्लीयाव माबा प्रटेस्ट खालामनाया
सुनिबाराव जाफिनगोन नो एबार माबाया मा रिजाइन होआबा
मारै जाखो ओमफ्राय बै प्रटेस्ट खालामनाया प्रटेस्ट खालामनाया बोरै जाखो मारै मारैमोन?
प्रटेस्ट खालामबाय ब्रा प्रटेस्ट खालामनानै दा रिजाइन होआबा सुनिबाराव आर
मानि औ बै बै मानसिखौ रिजाइन हो होथारनांगौ ना
ओम ओमफ्राय साथामना बेसेबां मानसि थैदों साथामना बेसांबा सुइससाइट जादों ना मादोंथाय औ ना आलदा नि होद नङा बेनि थाखाय नङानदां बे बिदिनो नेट पेपारलि जानायनिसो दां
ओम पेपार लिक जानायनिसो बै डिप्रेसन आव सहायनो हायासै एकदम नों एफा खस्थ' मेहनत खालामनानै माबानाया बेयावसो जादों दा।
ओ
खालि नेटनिया ल' लिक जायो मोनथि बे पेफारा फैसा फैसा जाजोबोना नेटनियाल' फाग्ला जायो दस्रानियाथ' जाया। जानाया जायो बांसिन लिक पेपार पेपारा लिक जायो कुइसन पेपारा जोंनि इण्डियायाव मेट्रिकनानो लिक जायो ओइस एसनानो लिक जायो आरो बेलाय मा। मा होननो
ओमफ्राय जोंहा माला स्टार्ट खालामना होनदों दा नों थाङाखै जिमाव
ओमहो दाहाय थांनाय जायोना जाया र' जिमावनो दाना थांनोसो बालाय लांबाय
गाबोन नै गाबोन सं आया एक्जामा माला दस तारिक ना आथ आंना दिनै दामबोल सफैगोन।
दामबो लाबो गोगोम दाम। दामबोल बायनायावनो फैसा खावसे थांखाबाय होमबा बेजों आं एडमिसन लानो हायोमोन
मा
होमबा आं बेजों एदमिसन लानो हायोमोन ना। दामबोल बायनायनि फैसाजों जिमाव एडमिसन लानो हायोमोनब्रा दामबल बायनायनि फैसाजों औ
ओ फ्रि
नङा दामबोल बायनायावनो आयु नै दामबोल बायनायनि फैसाजों नों टाइ टाइट मेरला मोनोमोन बायनो हायोमोन नों
आरे बा दामबोल गैया बा माजों वारक आउत खालामगोन
आरो बडि वइडिं खालामनो हायो केलेस्टानि वार्कआउट खालामबानो जायो। जाया खथ'मोजां नोंनि मानसिया रेजेंना केलिस्टानिखौ मोजांसो जायो नोंसोरना
पेलिस्तानिखौ मोजां जायोब्रा जानायाथ' आर जोंना माबा मा होनो एसेबानो मासासा माबा जायो ना नुजालाबायो सिनायलाजोबो जोंनिखौ
फाम फामना ओमफाय लु फिसाबा एकदम हत नुलायलायो नामा वेतगेन जाबानो जाबायलै से केजि जाहैबानो जाहैबाय
उम आसोल मासोल गे मासोल गिल जागासिनो फेतस बदियाव
फेटस फेटस बारायो नामा नुवाखै आं माबायदि सेमफिन जोबबाय खालामैयाव
जेनबा नै एक साल माबा एक बोसोर माबाबाय वार्क आउट खालामबाय मिथिबाय एक सालाव नों जाजोब्बायलायनो गासिबो मिथिबाय
सैबासो मोजाङाव थाङासै
एक सालनिफ्राय नों खालामालासिनो थाबाय थाबाय थाबाय जाबाय थाबाय जाबाय थाबाय बिदिबालाय बिदि जागोन
नोंना माला माला एक एक बोसोर जानो नागिरखो?
मालानिफ्राय सिथार्थ खालामामोनलाय?
जुलाय
हो
जुलाय
जुलाइ जुन आगष्ट सेप्तेम्बर अक्ट'बर नभेम्बर डिसेम्बर जानुवारि फेब्रुवारि मार्च एप्रिल एक दुइ तिन सारि पास सय सात आयु जानोसैथ' जायो जानाया ओमफ्राय जानायाबो जेबो सिन फैयाखै बाद लाबानो फैयाखै बदियाव आम लुकिं लइक बिपर
दस मिनिट जाबाय गोदान रायलाय
साफ्रिबाय र' माबा मा होनो आङो अटखौहायनो‌ अटस बायनानै लाबोसैलै मिथिबाय ब्रेकफास्टाव जानाय अटसखौ
जायो रुथि जाखायो फुंआव
नों नों फुङाव रुटि नानानै जानो हायोब्रा नोंस जोंना हनै जायानो नों आटाखौ बेसे
हो
आथा बायोना मैदा बायो नों?
मैदाया रुथि जाजायो साफ्रि
आटाना
औ
फुङाव मा मा जायो नों?
रुथि, दावदै, थालिद दाबो थालिद जाबाय। ओमफाय बुद
बै माबाखौ जानांगौलै बुद माबाया बे गिदिर गिदिरा मामोनलाय बे आं खेबसे बायनानै लाबोनायाब्रा कुइनाव गिदिर गिदिरा
मा बुसथु काबुलि बुद फाग्ला बे त्रिस थाखा फवा अ‌ माबा साइथ आसि सल्लिस थाखा फवा बाबु बुक सेरसे मोनो
अवान फर्टिनि अवान फर्टिनि माबा मोनो बेसिबांबा ग्राम मोनो बेसेबां बा के जि ना बेसेबा मोनोमोन एक के जि मोनदां अवान फर्टिनि
दुइ केजि मोनो माथो अवान फर्टिनि आदा कि जि आवनो माबा अवान आसि थाखा
हैद बाजाराव दामसिनदां बैयो नरमेलाव बायोबा मार्क माबायाव बायोबा माबा खम
बो आसि थाखाखा आदा किजियाव पवायाव सललिस थाखा होमबा वान सिक्सटि जायो कि जियाव
होथ बाजाराव गो दाम गोसासिन